हेल' नोंथां
औ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों खोनादों
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिनो नागादोंबाव नोंनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय
औ दा आं नोंथांसिम जोंनि बे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ
सावरायजागोन ना नोंथां
सावरायनो हागोन
ओ आं आबहावा बोरै गाज्रि जालाङो बा बोरै मा खालामनांगौ आं बेनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ औ जागोन दे
दा बुंनो थाङोबा जोंहा आबहावाया गोबां बेबायदिनो गाज्रि जालांगासिनो
औ
दा गिबियावनो जोंहा हाग्रा सिफायनाय हादान सिफायनाय ओ सुबुं अनजिमा बांनाय बेबायदिनो सेवनो रोङै बथल प्लास्टिक गारनाय आरो कारखाना बायदिसिना निफ्राय गाज्रि मुवा बा ड्रेननिफ्राय गलांनाय गोबां सेवनो रोङि बा मोनामनाय बेबायदि गलांनाय आरो माखासे दंबावो जाहा दैयाव दैनि आबहावा गाज्रिबा दैखौ गुबुंले खालामनाय जेरैहाय जों जानाय लोंनाय बेसादफोरखौ दै दैयाव गारहरनाय जाय बुस्थुफोरा बा जाय बेसादफोरा जोंनि ना बायदिसिना जेनेबा दै गोग्गो दैखौ लिर बाथ्रा खालामनायाव बहुद गाज्रि आरो दा हमनानै ला नोंथां जोंहा गंसे ओ मिनारेल दैनि बथल नङा होमबा नोंथां। दा जुदि बेखौ जोङो। ओरैनो ओ गारलाबायोब्ला बियो सेवनो थाखाय गोब बां बोसोरनि गोनांथि जायो। दा दैयावनो जा हायावनो जा जों जेराव मेराव गारनो नाङा आरो नोंथां। गारोब्लाबो मोनसे ओ गारग्रा जायगा बा डास्टबिन बा इउस मि मि होननाय मोनसे जोंहा गारग्रा जायगा थायो दा बेफोराव गारोब्ला जोंहा ओ बिखौ दिहुनफिनजानाय बा मोनसे सावजानाय जायगाफोराव सावनो बा ओ रिसाइकेल ओ फिन दिहुननो लांफिननांगौ आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंहा ओ आबहावा गाज्रि जानायाबो मोनसे जाहोननिफ्राय जायो। दा जों जेरै फरायो लेखा बा बहि लिरो बेखौ जोङो ओ ओरैनो ओ गारगारालासिनो जों जुदि ओ बेखौ रिसाइकेल बानायनो बा फिन दिहुनफिननो जोङो ओ बेखौ फाङा सिङा बा भाङा सिङा फैयोना गामि गामि नोंथां दा बिसोरनो हरोब्लाथाय जोङो मुलाम लाम्फा जायो आरो। जोंनि आबहावाया माने गोग्गोआव थानायाव हेफाजाब जायो बेयो माबोरै होनबा नोंथां आं नोंथांनि एसे फोरमायनि दा बुंनो थाङोबा जोंहा बिसोरो जोंनिफ्राय लाना थाङो
अ
जोङो हमनानै ला जोङो खमखौनो मोनगोन ओ थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबाखौनो मोनथों बेयाव जोंहा जेबो खहा जाया मानो होनबा जोङो गारजानाय बेसादखौसो बिसनो फानो नोङा होमबा नोंथां? दा बिसोरो बेखौ लाना थांफिननानै बिसोरो ओ कारखानायाव बा फिन दिहुनफिनग्रायाव लांनानै बेखौ गोदान दिहुनफिनो आरो नोंथां जों लिर खोन्दाबाबो जों फराय खोनदाबाबो बिसोरो दा बिजाबफोरा जोंहा ओ बोसो सोरावनो बोसोर सोलायो जुदि सोलायाबा जोङो बै उननि जोलैनो बा आ उननि उननि थाखोनि फोरनो जोङो होफिननो हायो आरो बे बिजाबखौ। बेबायदिनो जोङो बिजाबखौ बेबायदि रानलायबाय थायोब्लाथाय जोंहा बिफां लाइफां दाननो गोनां गैया जाहोनाव जोंहा बिफां बिफां लाइफाङा रैखा मोनो। मानो होनबा बिफाङा बिफांनिफ्रायसो माने बिजाब बा बहिफोरा जायो नालाय नोंथां।
उम उम।
बिनि थाखायनो आरो दा जाहा बिफां लाइफां दाननो गोनांथि गैया जाहैयो। बेबायदिनो दा हमनानै ला हादान सिफानाय दा दानि दिनाव गोबां दानि दिनावबो गोबां हादान सिफायबाय थायो नोङा नोङा होमबा नोंथां दा बै हादान सिफायनायाव जोंहा ओ हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां गोबां दानस्राङो नोङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदि दानस्रांनायाव जोंहा अक्सिजेननि जा बिबां बियो खमायलांबाय थायो नोंथां। जुदि बियो खमायोबा जोंहा कार्बन डाइ अक्साइदआ बारा जायो। जाहोनाव जोंहा माने ओ बिफां लाइफाङा खम जानायनि थाखाय कार्बन डाइ अक्साइदआ बारा जानानै जोंनो हां ला लानायाव एसे खस्थ' मोनो आरो जोंनो बिफां लाइफांखौ गिबियावनो नांग्रोथारगौ। थांना थानो थाखाय जोंनो बिफां लाइफाङा जोबोर गोनांथार बेखायनो जोंनो बिफां लाइफांखौ रैखाथिनो रैखाथिनाया जोबोर गोनां आरो।
औ।
दा बेबायदिनो बेखौ रैखाथिबो खालामनो हानाय। गोबां राहाफोर दङ। दा बेबायदिनो जोङो आङो माबोरै गाज्रि जायो आं नोंथांनो। नोंथां सिगाङाव बेखौल' बुंग्रोगोन दा जोङो बुंनो थाङोबा जों सेवनो रोङि बथल। बायग्रा बथल बेफोरबायदिखौल'। प्लास्टिक बेफोरबायदिखौ जों आलाय सिलाय। जेराव मेराव गारालासिनो जोङो मोनसे। थि गारग्रा जायगायाव दोनोबा। जोंहा मुलाम्फा जायो आरो। मुलाम्फा जायो होनबा बोरैै मुलाम्फा जायो। दा नोंथांनि सिगाङाव आं बुंनि दा आबहावाखौ गाज्रि खालामाब्ला। जोंनि मुलाम्फा। बेबायदिनो आबहावायाव जोंनि बार मडलाव बेबायदि गेसाव गोफोना। बिरफाना थायोबा जों जुदि हां लानायाव बिखौ लांफा जायोबा बियो। जोंनि थाखाय बिस गोनां आरो नोंथां जोङो बेबायदिनो गोबां। बेमार जायो प्लास्टिकनिफ्राय। बारहावानिफ्राय गाज्रि गेसनिफ्राय जोङो गोबां। बेमार जायो आरो नोंथां दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माने बे। बेफोरखौ रैखाथि होनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथ।
औ नोंथाङा आङो फोरमायना होनो हागोन माखासे। एसे बाथ्राफोरखौ सुंद'यैनो फोरमायना होनोसै नोंथां नोंथांनिसिम। बा जोंहानो नों। नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला गिबियावनो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगौ। मानो होनोब्ला बिफां लाइफां दानफैब्लाासो जोंनि बे आबहावाया मान दिदोमै थायो मानबा जोंनि बुहुमाव माने अखा हायो आरोना बिफां लाइफां थायोब्लाासो अखा हायो आरो। अखा हायोब्लासो ज बे बुहुमाव जिबफोरा थांना थानो थाखाय राहा मोनो बा रानस्राव। बालाबारि जाया माने बिफां लाइफां दानफायोबा आरो माने जोंआ अक्सिजेना। खम जायो आरोना बेखायनो जोङो अक्सिजेनखौ माने जोंनि जिब। सुबुं माहारिनो एबा जिब जुनार दावउसिन दावलानो थांना थानायाव माने अक्सिजेनखौ नांथारगौ आरो ना। बेखाइनो बै बिफां लाइफांखौ दान। थब्ला जोंहा अक्सिजेना माने बे बुहुमावनो बारम दलाव खमायलांबाय थागोन बेनि उनाव खारमदायाव। अक्सडा माने बांलांबाय थागोन मानो होनबा अ जोंनो बिफां लाइफांआसो अक्सिजेन होयो। आरो कार्बन डाइ अक्साइदखौसो माने बिफां लाइफाङा बोनानै लायो बेनिखायनो जों बिफां लाइफां। बिफां गायनायखौ माने गोबाङै खालामनांगौ। माने फांसे बिफां दानफायब्ला जोङो फांब्रै फांबा बिफांखौ गायनांगौ आरो। बेबायदि जोङो बिफां लाइफां दानफैनायखौ जों मा खालामनो हायो मे। बिफांखौ बिफां लाइफां दानफैनायनि जिखिनि बिबां बेखौ जों माने समानसे लाखियो। खिनो हायो बेनि उनाव जायो माने। कारखाना बायदिसिना ओंखारनाय उखुन्दै जिखिनि गोबां गेसफोर जों बेफोरनि थाखायबो। गोबांथिंगाया खहा जायो नालाय बेनि थाखाय जोङो बे कलकातानिफ्राय ओंखारनाय बे जिखिनि दै लेथ्रा बेफोरखौ जोङो दैमारि साफ फोराव गारालासिनो मोनसे थि जायगा बेनि बिनि गारग्रा जायगा खालामनानै जों बेखौ गारनांगौ बिदिनो जोङो बै। खैला सावनाय, बिदिनो इथा सावनाय, इथा बानायनायनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय उखुनदै जों बेखौ माने। एसे खम खालामनांगौ माबोरै जों खम खालामोब्ला माबोरै जोङो बै उखुन्दैफोरखौ जों ओंखारो होयोब्ला माने मिथिंगाया खहा जायो बेखौ जों एसे मोजां रोखोमै आदब बाहायनानै माने बेखौ मिथिंगाखौ खहा जायालासे जों माने बेखौ खालामनो नाजानांगौ आरो ना। जोङो प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। प्लास्टिक बाहनायनिफ्राय मानो जानगाराव थनांगौ जायोब्ला प्लास्टिकआ जोंनि मोनसे बुहुमाव थानाय माने सेवनो रोङै बा रोजा, जि रोजा से लाख बोसोर थांबाबो माने सेवनो रोङा आरोना प्लास्टिक बुस्थुआ। बेनिखायनो जोङो प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थांनांगौ प्लास्टिकखौ जेराव मेराव गारोब्ला माने हानि जिखिनि जिब बे जिबा माने गोमालाङो जेराव प्लास्टिक जो प्लास्टिकफोरखौ जों गारो, जेराव माने बे प्लास्टिकखौ माने सोरखिनानै बिफां लाइफाङा माने उजिनोबा रज'नो हाया मानेबा खस्थ' खस्थ' जायो फ्राय हायानो माने बेखायनो जोङो प्लास्टिक जिखिनि बथल जेखिनि नांगौ मुवा जों बेखौ जेराव मेराव गारालासिनो थि जायगायाव गारनांगौ बा बेखौ रिसाइकेल खालामनो थाखाय हरनांगौ। बेनिखायनो जोङो बेखिनि प्लास्टिक बाहायनाय बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेनि उनावाय जोंहा गारि मथर सालायनाय
औ
दानो होनबा बे बुहुमावनो गारि मथरा गोबां बिबांनि सालायनाय जायो दानि जुगाव बिनिफ्राय ओंखारनाय गेसाबो जोंनि आबहावा बे बार मनण्डलाव गोसारनानै थायो। ख'हा खालामगासिनो बे आयखौ जोङो मोनो। हां लानायाव माने गोबां बिबांनि जोंहा देहाया खस्थ' जाबाय दं जेरै आसस्थामा हां लानायनि बेराम, बिखानि बेराम, समफ्लनि बेराम, बिदिनो गोबां बेराम जाबाय थायो। बेनिखायनो जों गारि मटर सालायनायखौबो माने एसे खम खालामनांगौ आरो ना। जाय गारिखौ न'खराव गंब्रै, गंबा बाहायो बेखौ गारिखौ जों एसे खम बाहायनो नाजानांगौ आरो दानि जुगावथ' मोब्लिबनि गारि गोबां ओंखारबाय जों बेफोरखौ माने बाहायनांगौ। हायोबा मानो होनबा मोब्लिबनि गारिजों एसेबां उखुन्दै बा थुङा ओंखारनाय जाया। बेनिखायनो जोङो मोब्लिबनि गारिजोंबो बाहायनानै बेखौ जोंनि बार मण्दलाव ओंखारनाय जिखिनि खुन्दु गेस बेजों लोगोसे जोङो समानथि लाखिनो हायो माने बाहायनायखौ खम खालामनानै बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो माखासे हाफोराव माने गोबां बिबांनि रासायनारि मुलि बाहायनाय जेरै बिदिनो एम्फौ थैनाय मुलि बाहायनाय, हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय, जों बेफोरखौ मा खौ हायाव बाहायनायखौ, बा दैयाव बाहायनायखौ, जों माने खम खालामनांगौ आरो ना मानो होनब्ला हाफोराव जेरै हा मुलि बाहायोबा हायाव मोने मुलि बाहायोबा हाग्रा थैनायनि मुलि बिदि नो गोबां एम्फौ जिब थैनायनि मुलि जों आबाद मावनायाव बाहायनाय जायोना। बेफोरखौ जों माने खमायनांगौ आरो ना मानो होनबा बियो हा जों गोरोबफानानै हाखौ गाज्रि खहा खालामोबा हानि जिबफोरखौ फुथारलाङोबा हाखौ जिब गैयि खालामो हाखौ जेरा-जेब्ला हाया जिब गैयै जाबाय अब्ला बिफां लाइफाङा रज'नो रज'नो राहा गैला बा रज'नो सानस गैला जायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांखौ रज'नो हायाब्ला मा जाखायो होनबा जोंनियाव मिथिं आव गोबां बिबांनि खहा जाखायो दहायनो बुंखानाय आं जेरै अक्सिजेननि खम अखा हानायनि खम इनि जिब-जुनारा हां लानायाव मोननायाव अक्सिजेन गेसनि खम बिदिनो गोबां नि खहा जायो आरो ना नों
औ दा बुंनो थाङोबा जोंनि जायगाफोराव बेबायदिनो गोबां ओ मोनफ्रोमबो गोदानारि मेचिनारि ओंखारनाय जिनिसआनो जा बेफोरो गासिबो जोंनि आबहावानि बेरेखा बा ओ आबहावानि हेंथा मावग्रा गोजा होनबाबो गाज्रि जानाय नङा नोंथां।
औ-औ-औ नोंथां।
माने गारियानो जा ओ जिखुनु ओ इन्जिननि बुस्थुआनो जा जोंनि थुङा गग्रा जि ओ इन्जिन ओ डिजेलजों सालायजानाय बा पेट्रलजों सालायजानाय बेयो गाज्रि बा गाज्रि थुङा ओंखारग्रा गोजा आरो बेयो। जोंनि बार बारहावाखौ गाज्रि खालामो आरो थोंजोङैनो दा नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बेनि सायाव?
गारिया माजों खारो होमबा पेट्रल एबा डिजेलजोंसो खारा होमबा पेट्रल आरो डिजेलजोंसो खारो मानो होनबा बै पेट्रल एबा डिजेल जिखिनि बि पेट्रल डिजेला खामो पेट्रल डिजेला खामनानैसो गारिया खारो बि पेट्रल एबा दिडिजेला खामगारोबा माने बेनिफ्राय गोबां